हा हेलौ औ खोनादों आं खोनादों नोंथां औ
दा रायज्लायनि मोनसे टपिकनि सायाव जेनेबा इउटुब चेनेल आरोना
औ औ नंगौ औ खोनादों नोंथां
औ इउटु चेनेल होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो बयबो नायखायो आरोना अब्ला बिदिनो ओ
औ हेल' नोंथां नोंथांनि ओ नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंथाङा एसे लोर सोर खालामनानै रायज्लायदो
गावबा गावनि बेफोरबायदि चेनेलबो थायो आरोना इउटुब बानाय नाय मानाय ओमफाय नो थाङा माबायदि सेनेलफोरखौ नायनानै मोजां मोनो बा बे इउटुबा नों थांनि जिउआव माबा मोनसे सोलायनायफोर लाबोदों नामा बेनि सायाव नों थाङा गुसुङै एसे फोरमायजागोन
नंगौ नंगौ बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां जोंनि नलेज होग्रा जिथुबा मोनसे एपआनो जादों बेनो इउटुब दा बे एपआ माने इउटुबा ओरैबायदि जोंनि मोनसे ओ मोजां खामानि लाबोयो जाय खामानिखौ जों रोङा बेखौ जोङो इउटुबाव थांनानै जो सार्च खालामनानै सोलोंनो हायो आरो जा जोङो इयउटुबाव जोङो सावथुन नायनो हायो बा मेथाइ जोङो लिरनानै जोङो सार्च खालामनानै जों मेथाइ खोनासंनो हायो गोसो बायदि आरोना आरो जोङो गोबां सुबुंनि जोङो नुनो मोनदों ब्लक बानायनानै गोबां सुबुङानो डेभ्लप जालांदों रां आरजिनानै गावनि मोनसे न'खर न'खरफोरखौ सुंथानो हादों गावनि गोसो नांगौखौ खालामनो हादों नाजानाय आरो जुजिनायजों बयबो साफा साफा सुबुङा ओ मोनसे साक्सेसफुल देरहासारनो हादों आरो साफा सानैया मोनसे फिसा जानाबो दङ जायफोर इउटुब सेनेला जोंहा देराखै बा बायदि बायदि बेफोरबायदि दा नंगौ ओ आजिखालि सोलिदों बेफोरबायदिनो भिडअ भ्लग बानायनानै फिलिम सावथुन बानायनानै सर्ट मभि बानायनानै मेथाइ खालामनानै जोंहा इउटुब चेनेलाव सोनानै जोंहा गोबां सुबुङानो जोंहा देरहासार जानो हादों बा जोंबो गावनि गोसो बादि नांगौ बादि जोंहाबो बेफोराव सार्च खालामनानै जायखौ नायनो लुुबैदों बा जायखौ खोनासंनो हास्थायदों जायखौ खौ सोलोंनो लुबैदों बेखौनो इउटुबनि गेजेरजों मोनो होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङाबो फंनैसो फोरमाय जागोन
औ थारैनो बे इउटुब चेनेला थारैनो गोबांनि जिउआव बिहोमा होदों आरोना गोबांनि यु सोलायनायाव गोब बां माने बाहागो लाबोदों गोबाङानो इउटुब चेनेलनिफ्राय जिखौ सोलोंनो आरो ना खायफा बा जेनेबा संनाय खावनायखौनो खायफा बारो बेफोरबायदिनो हिनिफ्राय बायदिसिना डिजाइन खामनाय बायदिसिना आखाइजों बानायनाय जिरादफोरखौबो सोलोंनानै इउटुबनि गेजेरजोंनो सों सोलोंनानै माने उटुबनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंनो हानाय गोबां माखासे आयदाफोर थायो आरोना बेफोरखौ नायनानै सोलोंनानै बिथांमोना गावसोरनि जिउआव बाहायनानै माने रां आरजिदों गावबा गावनि जिउखौ सोलायदों ओमफायो खायफाबा चेनेल बानायनानै बेफोरबायदिनो गावबा गाव थांनानै थानायनि राहा खालामबोदों बा माबा मोनसे गुबुनखौ सोलोंदों आरो बेफोरबायदि गोबांनि जिउखौनो सोलायनाय नुबाय जोंफोरोथ' दा बेफोर बेफोरबायायदि सेनेल खुलियाखै बानायाखै नाथाय आं सानदों आरो उननि समफोराव बानायनाय जागोन बेफोरबायदि नाथाय जेनेबा बिथांमोननिफ्रायनो सो- सोलोंनानै गोबां हेफाजाब मोनबाय आरोना जोङो मोनथियैखौ मिथिनो मोनबाय माबा मोनसे जों बुजियाखैबाबो फरायनाय समाव जोंफोरा इउटुबनि गेजेरजोंनो गोबां मोजां मोजां बेफोरबायदि फोरोंग्राफोर दङ जायफोरखौ जोङो जेनेबा सायख'नानै लानानै बिथांमोननिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो आरो जोंनि फैगोन जिउआव जों बेफोरखौ जेनेबा सोलोंनानै लानानै गोबां मदद मोननो हायो आरो बे इउटुब चेनेला थारैनो गोबांनि लाइफखौ बिराद सोलायदों आरो बेनिफ्रायथ' आरो बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे ससियेल मिडिया जाहैबाय गोबां मानसि सै दा बेफोरबायदि बि माने फ्रियावनो बाहायजोबनो हायो आरोना सेनेल खुलि आरो नों बिथाङा गावनि जाबो जाबो कनटेन्ट बानायनाय बेखौ आपलड खालामनो हायो बेनि गेजेरावबो इउटुबाव जोबोद माने मोजां मोजांबो दङ' खायसेबा एसे गाज्रिबो गाज्रिबोथोर दङ' आरो ओ बे गावबा-गावनि बाहा बाहायनायनि सायावसो सोनारसिगोन बेनिफ्राय जेनेबा नोंथाङा नायनो हायो नामा माबा मोनसे ओ इउटुबनि इउटुबबाबो जोंनि
हेलौ
ओ खायफा खायफानि लाइ जिबनाव जेनेबा माबा मोनसे गाज्रि अमा होदों बेफोरबायाददि माबा मोनसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे होदोंब्ला माबायदियै जेनेबा ख'हा लाबोदों जिउआव बेनि सोमोनदै नोंथाङा मा सानो?
औ नंगौ बेयो सैथो खोथा नोंथाङा जायखिनि बुंदों आरो फारसेथिं जोंहा बेफोर इउटुब चेनेल बेफोर जाबाय जोंहा ससियेल मिडियाआव गोग्लैयो दा ससियेल मिडियाया सोरनिबा जिउआव गोहोम खोख्लैयो आरो सोरनिबा जिउआव ओ मोजां मोनसे ओ सोलोंथाइबो लानानै फैयो जायखौ रोङा रोङियाव जोङो सोलोंनो हायो दा नंगौ दा बेफोरो गावबा-गावनि सायाव सोनारो जि जु बा जाय बिसादखौ जोङो जाय नाङि खामानिखौ जोङो ससियेल मेडियायाव नायो बेफोरखौबो मोनो आरो नायो बेफोर गावनि गाज्रि गोहोमाव गोलै आरो जायखौ नांथारगौ बा जायखौ जोङो ओ गोनांथि बेखौ जोङो बिब्दिनो सोलोङोब्ला जों गोबां बेसाद सोलोंनो हायो आरो गोबां गोबां सोलोंथाइ जों सोलोंनो हायो बिब्दिनो जोङो इउटुब सेनेल ओमफ्राय जों रोंगौथि मोनो मोजां कनटेन्ट नायोब्ला जोंहा मोजां मोनसे कनटेन्ट मोजां मोनसे नलेज बारायो आरो गाज्रि नायोब्ला जोंहा गाज्रि नलेज बारायगोन बेनो दा आं नोंथांखौ मोनसे फिसा फंनैसो ओ ओ कुइसन सोंनो सानदों नोंथाङा होनो हागोन नामा जे नोंथाङा इउटुब चेनेलाव बा बेफोरबायदि इउटुबाव बा ससियेल मिडियआव नोंथाङा मा मा कन्टेन्टनि भिडिअफोर नायनानै बांसिन मोजां मोन
औ थारैनो बेवहायथ' सोलोंनो थाखाय गोबां थायो आरोना समफोरा आङो गावनि ओ जाबो आयदा सोलोंनाय जेनेबा आं माबा मोनसे फराय दों आरोना ओमफाय फरायनानै माबा मोनसे टपिकखौ जेनेबा हिस्ट्रिखौनो नाय जुदि गोरा मोन्दोंबा गावाव फरायनानै बुजिस्लाबाखैमोनबा अब्ला बेफोरबायदि कनटेनखौबो आं माने इउटुबाव नायनानै साबसिनै बुजिनो हादों आरो बेफोरबायदि कनटेनखौबो नायबाय लोगोसेनो ओ बे फोरबायदि जेनेबा रंजानाय आरोना मिउजिक ओ बिदि सल'फोरबोथ' दङ जोबोद मोजां मोजां गोबां बेफोरबायदि आर्टिस्टफोर दङ जायफोरखौ माने जोङो नायनानै खोनासंनानै गोबां थुलुंगा मोनो रंजानाय मोनो जोंनि मेंनाय बानायफोरखौ दसे समनि थाखायब्लाबो आरोना बावगारहोनो हायो अब्ला बेफोरबायदि मोजाङै थाइफोरखौबो आं‌ खोनासङो आरो ओ गोदान माने ओइ बेफोर बायदि इंलिसानो जा बेफोरबायदि हिन्दीयानो जा जोंनि बर'आनो जा जेखौ मोजां मोनबाय बेफोरखौ नायनाय जायो लोगोसेनो खायफा मोजां ओ मा होनगोन बेखौ फिलिम खाय फा मोजां फिल्म आरिबो थायो संफोरा जे जायफ फोराव माने जोङो गाव जाबायदियै ओ मोनसे जिउखौ सोलायनो हायो जिउनि सायाव लानानै सोलों सोलोंहोनाय बायदिसिना थाइ बायदिसिना रोखोमनि मोजां मोजां मुभिफोरबो थायो आरो रोना मोजां फिलिमफोरबो थायो बे फिलिमफोरा जोंखौ माने गोबां जिउआव गोबां मा बुंगोन बेखौ जेंना फैबाबो बे खौ जेंनाखौ बावगारनानै बा सिगांथिं माबायदि जेंनाखौ सौसिनानै आवगायलांनो नो हायो बेफोरबायदि मोजां फिलिमफोर दङ जोंफोरा बे फोरखौ नायनानै आंबो जोबोद थुलुंगानाय मोनो आरो बे फोरबायदि फिल्मफोरबो नायनाय जायो मे फोरबो नायनाय जायो लोगोसेनो बि दि सोलोंनायनि आरो निउसफोरखौबो एसे से एला नायनाय जायो आरो नाथाय
उम उम
निउसफोरखौ एसे खमखौनो नायनाय जायो ओ आङो इउटुबाव ओ बेखौनो नायो आरो आं ओमफाय नों थाङाबो फोरमायजागोन माबायदि कन्टेटेनफोरखौ नोंथाङा ओ बे इउटुबाव नायनाय जायो बेनि सोमो
औ आङो दासान्दै नैबे बुंनो थाङोब्ला आं गासैबो कनटेनखौनो नायनानै मोजां मोनो मोजां गासैबो माबा मोनसे रोङैखौबो आं इउटुबाव आं मालाबा गोनांथिसिन जाथारब्ला आं नायो आरो आङो दासान्दै बांसिन मोजां मोननाया जादों आं एलबाम नायनानै मोजां मोननाय आरो बिदिनो गोदान मेथाइ लेटेस्ट जोंनि हारिनि लेटेस्ट मेथाइ बा हिन्दी मेथाइ बेफोरबायदि ओंखारनायखौ गोदान मेथाइखौ आं खोनासंनानै माने सार्च खालामनानै खोनासंनानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो मानो होनब्ला मोनसे जोंनि मेथाइ रोजाबनायाव जोंहा गाज्रिनि मोनसे फिलिंस फैया मेथाइ खोनासंनायाव जोंहा मोनसे मोजांनि मोनसे फिलिंस फैयो आरोना जिउआव दा बेखायनो जोंहा माने गाज्रिनि फिलिंसनि जेबो खोथा फैफाया नालाय मेथाइ खोनासंनायाव दा बेखायनो आं मेथाइ खोनासंनानै बांसिन मोजां मोनो आरो सम सम बिदिनो ओ सार्च खालामनानै माब्लाबा ओ बरिं मोनोब्ला बिब्दिनो ओ कमेडियान बिबदिफोर नायनानै मोजां मोनो बेफोरबायदिनो आरो दा आं नोंथांखौ मोननैसो कुइसन सोंनो सानदों कुइसन जे नोंथाङा उनाव उननि आ समफोराव नोंथाङा माबाफोर कनटेन बानायनायनि मोनसे ओ माबा मोनसे साननानै दङ नामा
औ बेखौथ' आं दा मा बुंबावनो मालाबा समाव गोसो जायो आरो बेफोरबायदि कनटेनफोर बानायो नामा होननानै बेनिफ्राय बेनि फारसे आंहा सानबावनो दङ नाथाय सानदों आरो ओ आङो खालामनाया हामगोन होननानै आं सानदों आर मानो होनब्ला बे कनटेन खालायनानै जोङो जेनेबा गोबां मानसिखौ सोलोंहो।
औ खोना
बेफोरखौ फैायो आरोना ओंखायनो आं सानदों आरो मालाबा समाव खामनि नामा नाथाय आंहा दा बे समाव माने समफोरखौ मिलायस्लाबनो बा गुबुन मोनसे आयदाबो दङ। बेफोरो जोबब्ला आ बा गेजेरावनो समखौ मोनोब्ला आं बे बेफोरबायदि थारैनो लानानै फैनो होननानै सानदों आरो बेनोसै ओमफ्राय नोंथाङाबो सानदों नामा? उननि समफोराव बे फोरबाय दा कन्टेन्ट लाबोनाय बा इउटुब चेनेल खुलिनायनि सोमोन्दै
औ नोंगौ नोंथाङा थार सोंखौनो सोंदों आंनाव आरो नोंथाङा थार बाथ्रा बुंदों नोंगौ आङो उननि आयदायाव बा उननि समफोराव आं मोजाङै सम मोनोब्ला गावखौ सम होनो हायोब्ला आंनि समा मोजाङैनो मोनसे गोरोबोब्ला अब्ला आं नोंगौ आं मोनसे कन्टेक्ट खुलिगोन। आं नाथाय बे कनटेन्टखौ दा खुलिनो हाया हथ'आ होननानै आं मिथिगौ फोथायनाय दङ हायो खुलिबाबो नाथाय आं बे कनटेन्टखौ आं माने जागायथ'वाखै जाय कनटेन्टखौ आं ला दङ मानो होनबा बे कनटेन्टाव मोनसे रांनि मोनसे गोनांथि दङ बेखायनो आं बे कनटेन्टखौ आं सायाव एसेबां माने सिमांखौ लानानै दङब्लाबो आं बेखौ माने जाफुंहोथाराखै आरो माने जागायाखैबो नाथाय जागायहांदों जागायना जुरिजेनदों नाथाय आं बेखौ माने मोनसे ससियेल मिेडियाआव लाबोआखै आरो बेफोर बायदिनो
बेद लाबोनायाव जोंहा बिदि दिन माननो गोनां बेफोरबायदि मा बुंगोन बे
औ।
साननो गोनां थायो आरोना। सम बोथोर आरो जोङो मोनसे समान समनि गेजेरजों खारनो गोनां जायो आरो। कन्टेन्ट लाबोनावबो सानफ्रोमबो बिदि मोनसे समखौ मिलायना लाबोनो गोनां जायो। ओंखायनो जोङो समफोरखौबो नायनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा गोबां मोजां बाथ्रा बिहोमा होलांबाय गोथां जोबोद मोजां मोनसे नलेज सोलोंनो हाबाय नोंनिफ्राय दा जेखिजाया नोंनि नोंथांजों रायज्लाया जोबोद गोजोननाय थाबाय दा आं लुबैयो जे आं हास्थायो आं मिजिंथियो जे उनाव उननि आयदायाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय।